हादों ना
खोनादों खोनादों नै मा खालामदों नोंथाङालाय?
दङ' नोंथां नै जिरना दङ' नोंथां। ओंखाम सोंखाम जाथ'वाखै नालाय उखैनाय मोनदों एसे नोंथाङालाय?
आंबो नै ओरैनो जिरायनानै दांबाय थायो संनायबो जायाखै ओंखाम-ओंख्रिबो।
आरो नोंथां
दा नोंथां नो खल खालामनायान जाहोनाबो जाहैबाय एसे एनै सावरायनोसै जों सरासनस्रा आयदा बा सरासनस्रा टपिक लानानै एसे एसै
औ नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरो दा सुबुङा सोरजिनाय खायसे गोमोथाव सोरजिथाय बेनि सायाव सावरायनोसै नोंथां
औ औ
जागायदो नोंथां
ओ जोंहा सुबुङा सोरजिनाय माखासे सोमोनांथाव बा गोमोथाव जि माखासे सोरजिथाय। बेफोरखौ जों बुंनो थाङोब्ला बा नुनो मोनो आरोखि जोंहा सुबुङा सोरजिथाय होनोब्ला जोंहा गोबां बुस्थुखौनो जोंहा सुबुङा गावसोरनि गोनांथि जानाय बायदियै जि जायो। बुस्थु बा जि थासारियाव बिसोरो बे थासारिजों भुगिनांदों बै थासारिखौ जोङो माबोरै गोरलै खालामनो हागोन बैफोरखौ जों एसे गोथों नोजोरजों नायनानै बैफोरनि सायाव बिजिरनानै बै खामानिखौ जों बोरै गोरलै खालामनो हागोन बेखौ जोङो नायनानै सुबुङा गावसोरनि नांगौ जानाय बा गोरलै खालामनो हानाय खामानिखौ जों सोरजिनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जों बुंनो हायो जोंहा सुबुङा गोदो गोदायनि समाव जोंहा दावबायनो दावबायनो थाखाय जोंहा जेबोआनो गैयामोन जेरै गंफा गंनै दै दङमोनब्लाबो गंफा गंनैल' माखासे गारि बा मथरफोरल' दङमोन नाथाय बेफोरबो इसेबां दावबायनो जाथावना बा गायनो हाथावना माखासे गोबां बुहुमावथ' गोबां सुबुं दं नालाय दावबायनो थाखाय जोंहा इसिबां
औ नोंथां।
माने बैफोर थोजासेबो नङामोन जानांगौ आरो बिनि सिगाङावथ' जोंहा बैफोरखौ सोरजिनानै लानो रोङिनि जाहोनाव उम जाहा सिगाङावबो जोंहा आथिंजोंनो आथिंजोंनो थाबायनानै दावबायनांगौ जायोमोन नाथाय लासै लासै सुबुङा सानखांबोनायनि गेजेरजों जोंहा बा साननो हनो एसे एनै गोरों जाबोनायनि जाउनावनो गावसिनि दुखु खस्थ' मोननाय जि थासारि बेफोरखौ सानखांनानै एसे जों जेरै दावबायनायनि बेलायाव लानो थाङोबा जोंहा बै दाबसे जायगानिफ्राय बै गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय जोंहा माबोरै जायफोर थांनायनि थाखाय जों माबा मोनसे मोजां मुलाम्फाखौ खालामोब्ला जोंहा जों जि थांनायनि जिखिनि सम बा जोंनि माखासे देहा सोलेरफ्रा एसेबां
नंगौ नोंथां।
खस्थ' बा माखासे थासारिफोरनि गेजेरजों जों सौसिमाव ससियालासिनो गोरलैयैनो जों हान्थिनो हागोन बैफोरखौ सानखांनायनि गेजेराव जोंहा गोबां माखासे गारि जेरै मटर बेनि अनगायैबो जोंहा ट्रेन आरो
औ नोंथां।
बि आरो बांसिनै सानखांनो हानायनि माखासे सुबुंफोरा जोंहा जेरै बे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे हादरमासिम दैदेनलांनो थाखाय जोंहा जि सानारनो हानाय बेफोरखौ सानखांनानै दिहुननायखौ जों जेरै आथिखालाव एर'प्लेन बायदिसिना बे बायदार बेफोरखौ जों दिहुननायखौ जों नुनो मोनसै। जेरै जों सुबुंङा सानखांनानै दिहुननाय होनोब्ला जों जेरै गोदोनि समाव जोंहा ट्रेन जिखिनि रेलगारि होननानै मिथियो जोङो बेफोरखौ जोङो माबोरै बिसोरो सानखांनाय दिहुनदों होनब्ला जोंहा दिहुननायखौ नायोब्ला जोंहा माखासे बायदिसिना बाथ्राबो खोनानाय मोनो जेरै जोङो बेफोर मिनिथावनासै आरोना बेफोर बाथ्राखौ खोनायोब्ला जेरै जोंहा खेरेनदाय खेरेनदाय ना मा होनो बे एम्फौनि दारै जोंहा ट्रेन बा रेलगारिखौ दिहुनदोंमोन नामा होननाय बायदि खोनायो
नोंगौ नोंथां।
बेफोरो मिनिथावना बायदि जाहैयो आरोना मोनगोना नङा नाथाय जोंबो खोनादोंसो नुवाखै नालाय माबोरै माबोरै बि बिजिरनायनि सायावबो जों फरायनो मोनाखै नालाय बेनि अनगायैबो जोङो सुबङा दिहुननाय गोमोथाव जेरै बेफोर ट्रेन जों जेरै रेलगारिखौनो बुङो नायनो साननानै नायनो हायो जे जेसेबां गोलाव गारियोबा बा जोङो एफा गोलाव गारियाव जोङो बेै मोनसेल' खरा जि बेनो सोलाव बोग्रा जि बोलो गोनां गारि बि बेजोंनो एफा फुजा सुबुं माहारिफोरा गाखोनानै जों दाबसे जायगानिफ्राय मोनसे दाबसे जायगासिम दावबायलांनो हानायखौ जों नुनो मोनसै
नंगौ नोंथां नंगौ जाय
सुबुङा बेखौ मा मेलेम बा मा महरै सान सानखांनानै जोंहा दिहुननो हाखो बेफोरखौ नायोब्ला जों जोबोद गोमोथाव साननो गोनां जायो आरोना जेरै जोङो बेफोर साननो हानाय गोहोनि बिदि बिगोमा महरै सुबुङा थांनानै जानानै दङ जेराव बेबो जों माबायानो गैया बे गांबा सिबनो हानाय जेबो गोहोआनो गैया। नाथाय दाम बहर बे ओरैनो दरर थानाय जि बे बुस्थुखौल' जोंहा बानायनानै बेनो गोजौजों बेरनो हानाय जि माखासे सानखांथि बैफोरखौ जों सुबुं माहारिनि मेलेम बा सुबुंनि साननाय बेफोरो गोबां दावगाबोनायनि जाहोनाव जोंहा सानखांनानै बानायनो हानाय जेरै जोङो एरोप्लेनखौ नायोब्ला बा जोंहा फ्लाइट बेखौ नायोब्ला जोंहा बेयावबो जों बिबदिनो जोंहा मोनसे हादरमानिफ्राय गुबुन मोनसे हादरमासिम थांनो थाखाय जोंहा एसेबां समखौनो नांलिया। जोंहा गोदोनि समावबाथ' जोंहा बैफोर मोनसे हादरनिफ्राय मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादरसिम दावबायनांगौ जायोब्ला जोंहा बे समावनो गोबां बे जि सान बा थामजि सान बा ब्रैजि सान बा बाजि सान गाहाम लानायनि गोनांथि जायोमोन। बेफोरखौ नायोब्ला सुबुंनि सानखांनायजों जोंहा गोबां दावगाबोनानै दा आथि आथिखालाव दावबायनायनि थाखाय जोंहा गोबां दावगाबोबाय आरोना नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय बेफोरनि बागै
औ नोंथां थारैनो जोङो जों रायज्लायदोंमोन गोमोथाव सोरजिथाय नङा होमबा?
औ।
नोंथाङाथ' मोजाङैनो बुंलांबाय गोमोथाव सोरजिथाय होनबा
दा गोमोथावसो सोरजिथाइ होनना बुङोबाथ' जोंहा गारि मथर बेफोरथ' जोबोद गोमोथाव नङा होमबा?
औ।
जायखौ सुबुङा मा होनना बुङो बेखौ आखाइ फारसेजों थि थिखां दैखांनानै थिखांनो हानाय नङा आरो ओरैबायदि सोरजिथाय माने
औ।
बुंनो थांबा बेखौ माबोरै बारायदों होननानै बुंनो थांबाथ' गोबां मेसिन बायदिसिना बाहायनायनि बेखौ बानायदों होनना बुंजायो आरो।
बेवहाय बाहायनाय लहा बायदिसिनाफोराथ' सुबुङा बेखौ आखाइ फारसेजों थिखोनानै लगायनानै मोनसे दिहुननाय बेफोरबायदि नंखाथारा बेफोरबायदि आरोना। घाव गोलैहैयो आरो बेयो आरो बेसेबा बेसेबा स्पिडआव खारनाय जायखौ जायखौ थाबायनानै नै घन्टा थाम घन्टा लायो ब्ला बेजों माने थामजि मिनिटबो सम नाङा होनना बुंजायो आरोना।
औ औ।
ओरैबायदि मोनसे गोमोथाव माने जेराव नोङो गावनि आखाइ आरो आथिंखौल' मोजाङै जोथोनै लाखिनांगोन अब्लानो जायो आरो बेवहाय नोङो अबे साइड जों थांनो अबे डिरेक्सनजों थांनो नों गोसोबायदि थांनो हायो आरो ओरैबायदि गोमोथाव मोनसे मथरा।
सुबुङा सोरजिखाया बेजों लोगोसे जोंहा बे थानायनि थाखायनो गोबां मुलाम्फा जादों जेरैबायदि गोदोथ' जोङो जिब जुनार बाहायनानै गराइ बायदिसिना बाहायनानै जोङो मुवा बेसादफोर रोगायोमोन। हागौआ हागौआनो जों बुंनो हायो जे जिउ गोनां गोबां जिब दङ'। बेफोर गासैबो खस्थ' आरो दुखु दाहाफोरखौ मोनथिजोबो। जेरैबायदि मानसिया मोनथियो दा थिग बेबायदिनो मासे मोसौ बाहायबा मासे गराय बाहायबा बिसोरहाबो मोनसे जिउ दङ जेरावहाय सानाय सुनाय बायदिफोरखौ मिथियो आरोना।
औ औ।
बैफोरखौ जों बाहायनानै सासे ओ राव रोङै जिबफोरखौ बाहायनानै जोङो गोबां मुवा बेसाद बोनो होयो गारि बिसोरखौहाय माने गिलिर बेसाद बोनो होयो बेवहाय बिसोरो दुखु मोनदोंना खस्थ' मोनदों बेनि जों जेबो गुमुर गैया आरोना मोना नाथाय बा जोङो बेनि सोलाय जोङो जुदि गारि बाहायोब्ला गारियाहा जिउ गैयि बेसाद बेखौहाय सुबुङा दिहुननाय बेवहाय जोङो। खालि जोङो थाव बायदिसिना सिनायनोल' गोनांथि जायो जों बेखौ बाहायनानै जों गोबां खामानियाव जोङो मदद लानो हायो जेरावहाय बेेहा जेबो सानाय सुनायनिबो जेबो मा थाया
औ।
ओंथि थाया आरोना बुंनो हानाय जेबो रावबो गैया नालाय बेवहा मोनसे बेसादसो जाय जिउ गैयि बेसादजों बारायनाय बेखायनो बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जानानै फैदों आरो। जेराव दानि दिनावहाय बैफोर गराइ बाहायनाय बा जिब जुनार मोसौ बायदिसिना बाहायनायफोरा गोबां खम जाबोनो हमबाय आरो बेफोर गोनोखो ओंखारनायनि थाखायनो नङाब्ला दासिमबो जिउ गोनां बेैसाादफोरखौ जोङो गोबां खस्थ' बाहायनोगोनां जागौमोन। जों दाबो नुयो जोङो गोदो गारि मथर गैयि समावहाय मैदेर बायदिखौहाय दंफां गिदिर गिदिर बोनो होनाय नारखोनो होनाय हायाब्लााबो थिखांनो होनाय बेफोरबायदिया मोनसे गोबां मा होनना बुङो बेखौ गाज्रि थासारिमोन आरो दा थिग बेबायदिनो जोङो गारिफोरजोंहाय गोबां बेसादफोरखौ दिखोना लांनो हायो बेजों लोगोसे जोङो। ट्रेन दङ' ट्रेनाबो ओरैबायदि मोनसे मोजां जेरावहाय हाजार हाजार मुवा बेसादफोरखौ जोङो खनसेयावनो देखायनानै लानो थांनो हायो आरो बेवहाय गोबां दाबा थानायजों लोगोसे गोबां मुवा बेसादबो जाजायो आरो।
औ।
बा रोजा रोजा किल' किल' ग्राम बा किल' बेसाबफोरखौ बेवहाय दिखांना होनांनो हायो आरो। जुदि जोंहा बे ट्रेन बायदिसिना गैयामोनब्ला हयथ' जोङो दिल्लीनिफ्राय फैनाय बा मुम्बाइनिफ्राय फैनाय मुवा बेसादखौ जोङो जोंनि जायगायावहाय सफैनो थाखाय जोङो सप्तासेनिबो बांसिन दिन लानो गोनां जागौमोन आरो। जेरावहाय खायसे गोथां मुवा बेसादफोरखौ जोङो। जोंनि जायगासिम सफैनायावहाय गाज्रि जानानै सेवलां गारजोबगौमोन आरो। बबेबा समावहाय अखा बायदिसिना मोननानैहाय बैफोर मुवा बेसादफ्रा गाज्रि जागौमोन आरो। दा जोङो ट्रेन थानायनि थाखाय रेलगारि थानायनि थाखाय बैफोरखौ जों दिनै नांगौ समाव जेबो गाज्रि जायालासिनो जोङो जेरै दं एओरैनो मोननो हायो आरो। खम समनि गेजेरावनो
नोंगौ नोंगौ
जोङो मुवा बेसादल' नङा जोङो ट्रेननि गेजेरजों जोङो गाननाय जोमनाय बायदिसिनाफोरखौबो लाबोयो। जेरैबायदि जोङो गाननाय जोमनायफोरखौ लाबोयोब्ला बेफोरखौ जुदि बबेबा समाव लामाफोरावहाय जुदि अखा बायदिसिना मोननायमोनब्ला बेफोर गाज्रि जागौमोन नालाय नाथाय बे रेलगारिनि थाखाय बेफोर दा गोबां सेफ जानानै फैयो आरो। दा बेनि अनगायैबो जोङो। रेलगारिजोंफ्राव जोङो अबेबा मोनसे रायजोनिफ्राय अबेबा मोनसे रायजोसिम थांनो हाया नालाय जायनि थाखाय जों मा बाहायो जाहाज बायदिसिना बाहायनायनो गोनां जायो आरो। दैनि गेजेरजों थांनो थाखाय दा बेफोरबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जानानै फैदों आरो
औ औ
जाहाजोंबो जोङो गोबां बेसादफोरखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो लाना फैनो हायो माने जाहासा दै दै लैथो लैथो मानि गेजेरजों खारो नालाय बेह मोनसे थोंजों लामाजों खारबोनो हायो आरो जेरैबायि ट्रेनहाय खेंख्राेंख्रि लामाजों खारबोनो गोनां जायो। नाथाय जाहाजा बेफोरबायदि खेंख्राय खेंख्रि लामाजो खारबोनो गोनां जाया बेयो थों जों लामाजों फैनायावहाय गोबां खम समनि गेजेरावनो सफैयो आरो
नंगौ।
जाहाजफोर गैयामबा जों